हेलौ औ हेलौ। खोनादोंना औ हेलौ।
अ खोनादों ना?
औ औ खोनादों खोनादों।
अ।
उम दा नोंथां नोंथांङा फ्रिखा दा।
औ नोंथां फ्रि
हा आदसा आदसा आदसा फुंनैसो रायलायनोस बिबदिब्ला
औ हागोन नोंथां रायलायजागोन दे
उम मबाइलनि सायाव रायलायनोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां जोबोद मोजांङानो रायलायजायो रायलायबा
बिदिब्ला जागायजेननोसै नामा नोंथां?
जागाय जायो
ओ ओ ओ दा मबाइल होननानै बुंङोब्ला आथिखालावहाय ओ मानि मबाइलजोंनो माने आथिखालाव माने गासिबो खामानिखौहाय मावनो हायो आरोखि कि ना?
औ नोंथां
आ मबाइलजोंनो रांबो खामायनो हायो जेरै इउटुबफ्राव अ बिदिय एंगारनानै रां खामायनो हायो जानायनि ब्लक खालामनो हायो दिनो मोसानायनि बाय दि रोखोमनि दावबायनायनि बेफोरबायदि ब्लक खालामनानै जोङो मा ए इउटुबावहाय रां आर्जिनो हायो आरोखि ना नोंथां
औ
आरो बेल' नङा आरो फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोरबायदियाव माने रिल्स भिदिय खालामनानै दावबायनाय बेफोरबायदि भिदिअ'खौ एंगारनानै जोङो रांखौ खामायनो हायो आरोखि ना नोंथां आथिखालाव मानि मबाइल होननानै बुंब्ला माने ओ गासिबो माने मबाइलजोंनो माने ओ जाजोबनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ सासे उन्दै गथनि मानि मबाइल दङ माने उन्दैफोरनावबो माने मबाइल आखाय आखाय मबाइल लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि ना मबाइला मानि जोंनि थाखाय माने बाहायनो रोंबा मोजां बाहायनो रोङाबा गाज्रि आरोखि ना नोंथां
औ
दा नोंथाङा फंनैसो बुंगोन नामा मबाइलनि बादै
औ बुंनो हागोन नोंथां ओरैनोथ' जों मबाइल होनोबा बयबो मिथिखागौ जेनेबा मबाइलनि फारसे जेनाखि आथिखाल मुगायाव बयबो माने जेनाखि मबाइलनि बाहायथि बेखौ माने बयबो माने आथिखालाव नुनोमोनसै आरो बाहायनायखौ
ओम ओम
जेरैनाखि मोनसे जेनाखि मुवा बेवहाय नायोबा जों गाज्रि आरो मोजां मोननैबिथिं नुनो थाङो
ओम
दा मबाइलनि बिथिङावबो नायोबा जोङो मोजां आरो गाज्रि मोननै बिथिं नुनो मोनो आरो
औ औ
जेनेबा बेखौ जेनाखि बाहायनो रोङोबा जों मोजां जोंनि थाखाय नाथाय बेखौ बाहायनो रोङाबा जोंनि जिउआव गोबां खैफोदबो लाबोनो हागौ आरो मबाइला
औ
दा मोजांनि फारसे ओ नायोब्ला नोंथाङा बुंनाय बादि बिब्दिनो माने मबाइलनि गेजेरजों सासे सुबुङा गावनि आथिङाव गसंथानो हायो बा रां आरजिनो हायो मबलनि गेजेरजों जेरैबाय बे सासे जेनेबा सुबुङा मबाइलनि गेजेरजों जेनेबा आथिखालावथ' नेटनि जुग नङा होमबा
औ
फेसबुक इन्स्टा गासिबो सोलियो आरो आथिखालाव मबाइलनि गेजेरजों दा बेनि गेजेरजों सासे सासे जेनाखि सुबुं बियो माने गाव गोसो जायोबा माने माने गावनि रोंगौथि खौ लानानै फेसबुकफ्राव माने ब्लग खालामनानै जानायनि भिडिअ बा माबा मोनसे मटिभिसनेल भिडियअ बेफोरखौ होनानैहाय जेनेबा गुबुननो सेयार खालामनो हायो आरो
औ-औ
दा बेफोरो जाहैबाय जेनेबा मोजां जेनाखि मबाइल फन बिनि मोजां बिथिं आरो। दा बेल' नङा जेनेबा सासे सुबुङा बबेबा मोनसे खना बा बबेबा मोनसे जायगायाव थानानैनो मुलुगाव मा‌ जादों बिनि खौरांखौ गंसे मबाइलनि गेजेरजोंनो मिथिजोबनो हानाय जानानै फैयो आरो।
औ औ।
माबे खनायाव मा जादों दसेनो मा जाथाय जेनेबा बिदिनो बोथोर नायबिजिरनोबो जों जेनेबा मबाइलनि गेजेरजों मिथिनो हायो। जेनेबा गाबोन माबादि जागोन दिनफोराबा अखाया माबादि हागोन गाबोन सान्दुङआ माबादि दुंगोन माने बेफोरखौ मबाइलनि गेजेरजों जों गासिबो नुजोबनो हायो आरो।
उम उ उ उ उ।
बे जाहैबाय मबाइलनि मोजां बिथिं।
उ उ।
जायखौनोखि सुबुङा बाहायनो रोङोबा मोजां दा गाज्रि बिथिं होननानै बुङोबा आथिखालाव जों गासैबो न'खरनि सुबुंफोरा माने गावबागाव पार्सनेल मबाइल लाजोबनायखौ नुनो मोनसै आरो।
औ औ।
दा बे मबाइल लानायावहाय जेनेबा सासे उन्दै गथ' बेबो माने मबाइलनि फारसे गोसो बोनाय जानानै फैयो बा बेनि म बाइलनि फारसे रोंखा राखा जायो आरो सासे उन्दै गथ'आ।
औ औ।
बुंनो थाङोबा बिमा बिफाया मबाइलनि फारसे बारा नलेज बा गियान थानाय नंबा। नाथाय जेब्ला ओ फरायसालि हाबजेननय जेब्ला बा बोसोरनि गथ'आ माने मबाइलनि फारसे आखा फाखा सेरनो गोरों बेफोरबायाददि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ।
दा आथिखालाव जेनेबा क्लास नाइन टेन फरायनाय ग थ'फोर बिथांमोननो माने अनलाइन क्लास लानो मबाइलनि गोनांथि होननानै आथिखालाव माने बयबो बिमा बिफाफ्रा गथ' फोरनो बायनो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो क्लास लानो थाखाय। दा बे क्लास लानायाव बिसोर गथ'फ्रा अनलाइन क्लास लानो थाखाय बाहायदोंना माबा मोनसे अफलाइन गेम बा अनलाइन गेम गेलेनो बाहायदों बेखौ माने साननो गोनां आरो।
औ।
दा जों जेनाखि बेबादि क्लास नाइन टेनाव फरायनाय ग थ'फोर बिसोर अनलाइन क्लास लानायनि सोलायो जेनेबा बबेबा खना खनाफ्रावसो गेम गेलेनाय बा माबा मोनसे ज' ज' नायनाय जों बेफोरबायदिखौसो नुनो मोनो आरो।
नोंगौ नोंगौ।
जेरावनाखि बिमा बिफाया गावसिरनि गथ'फोरखौ मोजां जाथों होनना गियान आरजिनो क्लास लाथों होननानै बायना होनाया नाथाय उनावहाय गाज्रि फिथाइबो जों नुनो मोनहैयो आरो।
नोंगौ नोंगौ।
बे समाव माने बिसोर बांद्राय बुजिया जेनेबा क्लास नाइन टेन फरायनाय जाहैबाय नालाय उन्दै ग थ'खौनो बुंनांगोन जों बिसोरखौ।
औ औ औ।
दा बिसोर माने बबेया मा बबेया मोजां बबेया गाज्रि बेखौ माने बुजिस'नो हायि जानानै
औ औ औ उम
दा बेनो आरो गाज्रि बिथिं होननानै बुङोब्ला मबायेलनि दा नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा बेनि सायाव एसे।
औ औ बुंगोन नोंथां। दा जोङो मबाइलजोंनो माने गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय माने गुबुन दाबसे जायगासिम जोङो मा खौरांखौ लानो हायो आरोखि ना। गाज्रि मोजां बोरै दं बोरै गैया फननि गेजेरजोंहाय जोङो दाथ' मबाइलनि जुग जाहैबाय नालाय ओ से सेकेन्दनि गेजेरावनो माने कल खालामनानै माने मोजां गाज्रि खौरांखौ जोङो लानो हायो। नंगौ ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ औ गोदोथ' माने बेबायदि मबाइलफोर बेफोरबायदिथ' गैयामोन। ओ लाइजामनि गेजेरजोंसो जोङो माने फाथायहरनानै खौरांखौ मोननो हायोमोन। बेबो सानसेनि गेजेरजों नङा बेबो सानब्रै सानबा बेफोरबायदि नांगौमोन आरोखि ना।
औ।
दा मबाइल जुग फैनाय लोगो लोगो माने मुलुगखौनो जों मा सोलायनाय बायदिखौनो नुनो मोनबाय आरोखि।
औ।
दसेनो खौरां मोनो अबाव मा जादों अबाव मा जायाखै बेफोरखौ जोङो से सेकेण्ड बा नै सेकेण्डनि गेजेरावनो जोङो खौरां मोनो। दा आथिखालाव जोङो माने गोजान गोजान जायगा दावबायनायावबो माने जोङो मबाइलजोंनो माने लकेसन नायनानै थांनो हायो सोरनावबा सोंनांगौनि गोनांथिबो गैला। गाव हारसिं ङैनो माने मबायेलावहाय लकेसन नायनानै बे जायगासिम सहैनो हानाय बेबायदिबो जाबाय आरोखि ना नोंथा।
औ औ
उम दा आथिखालाव बेनो । मबायेल होननानै बुङोबा बाहायनो रोङोबा मोजां बोरैबा बाहायनो रोङाबा गाज्रि बेनो आरोखि। बेनो जाबाय मबायेल मबायेलनि गोहो आरोखि ना नोंथां।
औ।
उम दा नोंथाङा ओ मबायेलजों ओ भिडिअफोर खालामखांबाय नामा इउटुबफ्राव हगारो नामा हगारखांबाय नामा?
ओरैनोथ' नोंथां आं सासे जेनेबा सरासनग्रा सुबुं हिसाबै बेफोरबादि
औ
बा बिदि इउटुबफ्राव बिदिनो भिडिअफोर हगारनो साहस थाया आरो ।
उम उम
नाथाय गुबुननि जेनाखि भ्लग खालामनाय संनाय खावनाय बेफोरखौ नायनाय आंहा हुदा दङ आरो ।
औ औ
माबा मोनसे मटिभेसनेल स्पिच बुंनाय
औ
बेफोरखौ नायो आरो आं इयउटुब बा फेसबुकफ्राव ।
औ।
इन्सटाफ्रावबो- इन्सटाग्रामफ्रावबो आं रिल्स नायो आरो जोबोद मोजां। मोजां मोनो नायनो माने नों जे मुद बेजों सेम नों माबादि दं बेजों सेम माने रिल्स फैनायखौ जों एसेयाव नुनो मोनो आरो।
औ
बे माबा मोनसे रिल्सखौ नों इन्टारेस्ट मोननानै लाइप- लाइक हरबाय
उम उम।
बेफोरबायाददि रिलेटेद जेनाखि साजेस जानानै फैबाय थागोन आरो नोंथां।
ओ नोंथाङा ओ दिनैसिम गंबेसे मबाइल लाखांखो? आरो मा -मा मबाइल खिथानो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन- हागोन।
आं माने जेब्ला ओ मेट्रिक पास जायो।
औ। हेलौ।
दा आं मबाइल लानाय होननानै बुङोबा नोंथां आं माने इनफिनिक्सखौ लादों आरो नोंथां।
औ फास थावहाय
अ फासआव माने दासिमबो बेनो दङ आनो नोंथां। बारा बेसेननि लायाखै बिदिनो एसे दाम खमनिखौनो लादों आरो दास मोजैनो दङ दाबो सोलिथ'जायो आरो।
उम औ।
दा होमबा नोंथां जोंना नै समाव फैयै -फैयै
औ नोंथां फैबाय आरोखि ना टाइमाबो समाबो दा अब्ला लाखिलायथ'नोसै दे।